हेल'
हेल' औ
हेल'
खोनायाखैय?
खोनायाखैय लोय। मा जाखो?
हेल'
अ दासो खोनादों।
ए खोनाबाय ना?
मासि लासै खोनादों ओमफ्राय
लासै खोना
ओं एसे लासै खोनादों दे। हेल' आंनासो नेट मोनाखै नामाथाय अ अ खोनाबाय दासो खोनाबाय
औ खोनाबाय?
औ एसे लेट खोनायो नामा माथो खौलाय
ओम ओमबा दिनै दिनैनि रायलायनाय लानाय टपिकआ
औ औ
आंनाव स्पिडआनो खोनाफैयो ओमफ्राय नोंनावसो माबाय ना बाय जाबाय
मा होनदों खोनायाखैलै
खोनायासैय?
ओहो होनफिन खेबसे।
ए र' माने जे जोंनि टपिकआ जाहैबाय लानाय आयदायानो जाहैबाय माने बर'फोरा बर'फोरा गान नाइ जोम गोदोनि आरो दानि आथिखालनि
अ
उम
गोदोनि आरो आथिखालनि अ
औ होमबा गोदोनिखौ बुं
उम
बांसै
औ औ
माने गोदो दाय माने बेफोर दख'ना
उम
गामसा आरो मा होनो गावसोर मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिदिनो फिथाइ-सामथाइ बि लाइ बिगु
औ
बायदिफोरजों हाय जेरै खुन्दुं खुन्दुं खुनफोरखौहाय
औ
खुन्दुं थुननानै हाय
उ औ
बिदिनो गाब गानानैहाय गावसोरनो आखाइ जों आरो दाना नै गानोमोन दखन नाफोरखौ हाय ओमफायो बेबादि नो दख'ना गाननायनि अनगायै माने नालाय बेनिखायनो बिसोरो बे इन्दि आरो खुन खुन्दुंफोरखौबो